हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां? अ खोनादों दे अ अ जों दङ ओरैनो नोंथां
औ नोंथाङा सम दङब्ला
अ सम दंदे नोंथां।
थेवब्ला जों दिनै गुबुन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ जागोन नोंथां मा दोनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो सानदों?
अ बिदिब्ला आयदाखो आं लादों बाथौ धोरोम। बरफोरनि बाथौ धोरोमनि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथाङाबो जा मोनथि गौ नोंथांनि फारसेनिफ्राय बुंबानो ज जाबाय मोनथियिखौ ना लाबानो जाबाय। दे अब्ला आं जागायनोसै ना मा होनो नोंथां औ बाथौ धोरोम होनब्लाथ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ। मानो होनब्ला नोंथाङाबो सासे बाथौ धोरोमारि सुबुं
औ
बे बाथौ धोरोमानो जाहैबाय गिबिसिन आरो गुदिसिन बाथौ धोरोम जाय बर हा रिनि साबसिन धोरोम होननानै बुंनाय जायो बे बाथौ धोरोमखौनो।
औ बुंलांदो बाथौ धोरोमाव मा मा गोनांथि जेनेबा मा मा फालिथाय जायो बेखिनिखौ बुंदो नोंथां
औ बाथौ धोरोमावथ' ओ गोबां रोखोमनि फालिथाय फोरबो बेफोर जायो। जेरै बाथौ धोरोम बाथौ धोरोमा जाबाय जोंनि साबसिन धोरोम नालाय बेवहाय बर हारियाव साबसिन धोरोम बा बुहुमाव बुंनो थाङोब्लाथ' बा थौ धोरोमानो बयनिख्रुइबो साबसिन धोरोम जाखायो ओ जेरै दै ओ जों गोदोनि दिननिफ्रायनो फालिबोयो बा मानिबोयो बा थौ धोरोमानो दैयाव ओ जेनेबा खि सोमनाय गैया हासु सोमनाय गैया माने उम ना गुरनो थांब्लाबो बबावबा दै बारनो थाङोब्लाबो जोङो माने ओ बाथौ बा बाथौनि मुं लानानै बा बेखौ गाबज्रिनानैसो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला नाखौ गुरनाय जायो।
औ। बुंलांदों नोंथाङा बेफोरखौनो
अब्ला औ अब्ला गोदो गोदायनि समाव बै आजै आजौ आबै आबौमोननि समाव जेब्ला ओम हाजो सेरफां खाथियाव बुंनो ओह जेनेबा खुंनो लानाय हाजो सेर सेर थाग्रा जायफोर सुबुं बेफोर सुबुंफोरखौ थ हाजो सेराव थाग्राखाय बेफोरखौ बे बैसोर सुबुंफोरखौ हाजोआरि सुबुं बुंनाय जायो। ओमफ्राय बे बाथौखौथ' गासैबो फालिखायो नालाय बा थौ धोरोमखौ मानिखायो बेनिफ्राय बे ओ हा जो ओनसोलाव बा हाजोआरि सुबुंफोरा बाथौखौ खेराइ फुजायाव दुमनो थाखाय। औवा लायोना औवा नांगौ जायो। बाथौ दुमनो थाखाय। बे औवा लायग्राखौ औवारि बुंनाय जायो। ओ औवारि एबा बसुमतारि बुंनाय औवारि बुंनाय जायो
आरो बाथौ दुमनो थाखाय हा गोथार लायग्राखौ बसुमतारी बुंनाय जायो माने बसुम तारिनि ओंथियानो जाबाय माने बै बैसोमुथियारि हा
औ
गुदि धोरोमखौ गारनानै बिबारजो जयग हो दानि दिनाव गोदोनि दिनावथ गासैबो उ दाउ बायदिफोरजों बोलि होनाय फुजायानो बयनिख्रुइबो देरसिन सिन फुजा होनना सानना लानाय जायो बर सुबुंफोरा बोलि होनाया बेवहाय थाखायो
बाथौ धोरोमखौ फालिनाय जायो बेखौ बुंदों नोंथाङा एसे
बेफोरथ जाहैबाय जेरै ओ माइरं गोरलै जायखौ बुङो
ओ बावनाय
औ माइरं गोरलै बावउनाय आरो बेनि अनगायै माइरं गोरलै बावनायखौनो बुङो नेेवन फुजा होनाय आरो गारजा फुजा औ बैसागुआव फालिनाय बैसागनि से खालाराव फालियो आरो गोबां बेनि अनगायैबो गोबां फुजा थायो बाथौ दुमनाय
ओ
बायदिफोराबो बेयावाय हाबनानै थायो
अ आमथि फुजा
औ औ बे बाथौ बाथौ धोरोमखौ लानानै जोङो आमथि फुजा खेराइ फुजा गारजा फुजा बायदि नेवन होनाय फुजा गासै खौबो बेयाव बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरानो मानिनाय जायो बेयो
बेनो बाथौ बाथौयाव मा मा नेमखान्थि दं बेखौ बुंदो नोंथाङा एसे। बाथौनि सिजौ बा बाथौ
औ औ औ जायखौ बुङो बाथौनि औ बाथौनि ओ सिजौनि सिरिया सिरिबा सि सिफुंनि गुदुङा गु गुदुंबा बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा जायखौ बुङो जेरै ओ हा, बार, दै, अख्रां, सान बे मोनबाखौ लानानै जों फोथायनाय जायो मानो होनब्ला सान नङाब्ला बिदुं नङाब्ला सुबुं माहारिया थांनानै थानो हानाय नङामोन दिनैनि दिनाव सान थानायखायसो जों औ खोमसि जानांगौमोन सान थानायखायसो जोजों गासैबो सुबुं माहारि रिया सोरां खौ मोन्नो हादों। खामानि दामानि मावनाय बेयाव बे साननि थाखाय जेबो खहा जायाखै बेनि थाखाय मावनो हादों ओ दै दैयाबो मोनसे जोंनि एंगार हायै बाहागो। जेराव दै नङाब्लानो जोङो सुबुंफोरा थांनानै थानो हाया। ओ दै जानाय लोंनायाव गा सै बिथिङावबो दै नांगौ आबाद फसल जिउ खुंनो राहा गासैबो जिब जुनार बिफां लायफां मानसि दुमसि जि गासैनोबो थांना थानो थाखाय जोंनो दैखौ नांगौ जायो। आरो बार बार नङाबा जों सुबुङा थांनानै थानो हाया मानो होनब्ला जोङो बारनि गेजेरजोंसो थांनानै बेखौनो माने बेजों लोब्बा गोनां गासैबो फार फ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जेरैथिंबो लोब्बा गोनां बेखायनो बुंनाय जायो माने सिजौनि सिरिया सिरिबा बाथौनि ओ बा बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा बेखौ मोनबा बार बार दै, सान, नख्रां बेफोरखौ लानानै
औ औ औ आरो नोंथाङा बाथौनि बान्दोआ जि बान्दोबा बेयाव मोनबाबो मोनबा बान्दोआबो मोनसे मोनसे ओंथि दं बेनि बागै फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
बेनि बागैथ आं एसेबां ओरै बेस‌ एसेबां मोजाङै मिथिया नाथाय आं बेखौल मोन थिगो जे बाथौ दुमनायाव ओ जिदाइन ज जिदाइन जरा खुन्थिया बेकजों बानायनाय जायो आरो बेवहाय सिरिबा ओ सिरि हेबनाय जायो। खौ नोंथाङानो फोरमायनानै होदो मिथिगौब्ला।
बेयावथ' बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा बेथ' मोनसे मोनसे मोनफ्रोमबो बान्दोआव ओंथि फोरमायो आरो बियो सुबुंनि गु जों माने सोमोन्दो दं बे बान्दोबाया
बे बान्दोबाया औ
गिबि बान्दोआनो जाहैबाय जोनोमनि सिगां जा बिमाया गावनि गथ'खौ उदैयाव लायो
औ औ औ।
बे जाहैबाय गिबि बान्दोआ जाहैबाय दोरसि बान्दो मुङै बेखौ मोनथिनाय जायो। नैथि बान्दोआ जाहै बाय जोनोमनि बान्दो जाय गथआ जोनोम जाबाय बेनि उनाव बेखौ मुंजों माने लोब्बा दं आरो बे सोमोन्दो दंलायो। थामथिया जाहैबाय हाबा बा जुलि हाबानि बान्दो। ओमफ्राय बै-ब्रैथियाव जाहैबाय रुंनाय बान्दो। रुंनाय बान्दोआ जा जाय सुबुङा देरनानै बोरायनाय समाव बेनि देहाया माने एसे लोरबां जालाङो
औ औ नंगौ नोंथां।
खौ बुङो रुंनाय बान्दो होननानै आरो बाथियाव जोबनायाव बे जौसिन बान्दोखौ बुंनाय जायो थैनाय बान्दो।
औ जेनेबा सुबुं नि जिउजों लोब्बा थानाय गासैबो बे बाथौनि बे बाथौनि बे बान्दोआवनो थाजोबखायो आरोना सुबुंनि जिउजों लोब्बा थाखानाय बे आरो नोंथां बेनि अनगायैबो जे बेवहाय ओ बाथौनि आलि फाथलि बायदि बहायनाय बरफोरनि नेम दङ बेखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा?
ओ बेखौथ' मोजाङै मोनथिया आङो मोनथिनाया
थेवब्लाबो ओ जोंनि बरफोरा जे बर' सुबुंफोरा फोथायो जे बे ओ बेवहायनो गासैबो मोनसे मोनसे मोदायजोंनो गासैबो मोदायफोरा लोगो नांनानै था थाफायो होनना जेरै ओ खैला बोराय, खैला बुरै, आग्रें बोराय आग्रा बुरै बायदि
थामजिथाम कौटि मोदाय मोदायजोफोरा ज जानायनि बेखौ माने मोनफा मोनफा बयनोबो बाउनाय जायो आरो बेयाव माने बेखौ गासै माने बरफोरनि थाखाय मोदाय मोदायजो फोरा थामजिथाम कौति दं आरो बेखौ लानानै माने फालिनाय जायो।
औ आघोन दानावथ जेब्ला ओंखाम गोरलै जानाय बा नेवन फुजा होनाय जायो बेथ' माइ माइ एबा माइरं गोरलैनि मुङाव मोदाय दावदायनो बा इसोरखौ फुजिग्रोनानै इसोर मुङावनो बावग्रोननाय जायो जाहाथे इसोरानो जोंनि गासैबो ओ दुखु आफोद खैफोद जानाय गासैखौबो नायो आरो बिसोरनो जोङो बावग्राय जायो। जों मानसिफोरा जाग्रोआ लासे गिबियाव माने फुजाखौ खालामनानै मोदायबा इसोरफोरनो जाहोग्रोनाय बा फुजा होग्रोनाय बेखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ बे जाहैबाय न'खरनि माइनावआ जाहाथे बे न'खरनि सुबुंखौ जेबो माने खहा एबा खहा खालामा जेबो माने
औ औ बेखौ बेखौ साननानै माने खौ मानिनानै बे फुजाखौ जायो आरो गोदोनि दिननिफ्रायनो बे बाथौ धोरोमनि औ बाथौ धोरोम नि फुजाखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा फालिबोबाय दं बा बे बोलि होनायखौ खालामबोबाय दं नाथाय दानि सुबुंफोरासो खायसे एबा गेजेर ससेयाव बे बोलि होनाय फुजा खौ बा नियमखौ गारनानै जे बिबार फुजा बायदिफोरखौ होनो लानाय जादों बा होबोदों। बेफोरखौ खायसे खायसे सुबुंफोरा बुङोबा गोदोनि खायसेफोरा गोदोनि आबै आबौमोननि बुंलांनाय मथेब्ला बेफोरबायदि सोलिखानाय बा मानिबोखानाय नेमखान्थिफोरखौ गारोब्ला ओ बेराम आजार जायो बा नखरखौ नारसिनो बेफोरबायदि होननानै बुंनाय जायो नोंथाङा बे बेफोरनि बेलायाव मा बुंनो सानो नोंथांनि बादिब्ला बेयो
बेखौथ बुंनोबो हाया बे नेमखान्थियाथ' माने इसोराथ' दाना होखायाखै
औ औ जों सुबुं माहारियासो दाना लादों जेब्ला
बोलि होनायखौ गारनो हायोबा मोजां जायो आरो बेबायदिनो माने बोलि होनायजों इसोराथ' जोनोमसो होयो नालाय बे मानो बोलिबायनो बिदि गाज्रिबो बुंनो थाङाखै माने मोजांबो बुंनो थाङाखै जेरै जाहैबाय जानोबो नांगौ माने सोलायोबा सोलायनोबो
औ औ खायसेया आरो आबै आबौमोननि गा‌ गारबोखानाय बा दिन्थिलांखानाय नेमखान्थिफोर खौ बावगारनो हाया बेफोरबायदि होननानै बेखौ माने दास दासिमबो फालिबोगासिनो दं।
औ नंगौ।
आंथ' आंनि फारसेनिफ्राय जा मोनथिगौ बेखौ ओ बुंबाय आरो नोंथाङाबोथ' बुंबाय दा समाबो जाबाय नोंथां उनाव लोगो मोनफिनसिगोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे।